औ नोंथां खोनादों ना? मोजाङै खोनादों ना?
औ मोजां खोनादों नोंथां खोनादों।
अ जोङो बिदिबा मोनसे आयदा सायख'नानै सावरायदिनि नामा नोंथां?
औ सावरायजायो नोंथां।
औ औ। ओ होमबा जोङो बर'फोरनि जि दानाय आगर आखाइ आरो मुवा बेसाद बाहायनाय बेफोरनि सायावनो थुल मुुरै सावरायदिनि।
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ औ बिदिबा आङो जोंनि ओनसोलावहाय ओ सोलिनाय जोंनि ओनसोलावहाय सोलिबाय थानाय जिहेथु बे ओ जि दानाय आगर आखाय बा मुवा-बेसाद बाहायनाय बेफोरनि सायावनो ओ नोंथांनो फोरमायलांनोसै।
औ नोंथां
दा गिबियावनो जोंनो जि दानो थाखाय माखासे बेसादफोरखौ नांग्रोगौ जायो। मुवा बेसादफोर बेखौ आं फोरमायग्रोनि दा जिहेथु गिबि माने खुन्दुंखौ लाबोजेननानै बा जोङो सिगांनि समावहाय ओ इन्दिनिफ्राय इन्दि एम्फौ लानानै जिहेथु बै- फिथोबनिफ्राय इन्दि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिरुनो बे दिरुननायनि उननिफ्राय जोङो जिहेथु माने मुवा बेसादफोर बाहायो गासिबो। बेफोरो दंफां आरो औवाजोंनो बानायजानाय जोब होननानै जोङो बुंनांगोन बा बुंनो हायो। ओ बांसिनानो जिहेथु जोंहा गिबियावनो जि दानो थाखाय जोंनो खुन्दुं थुननो माखासे सोरखि गिदिर सोर- खि फिसा बेफोरबायदि नांगौ जायो आरो नांगौ लोगोसे दाङा नाथा आरो बेबायदिनो सोंनाय समावहाय जोंनो नांगौ सेवारि खुन्दुं थुननो थाखाय जोंहा जथर बा जेनथेर नांगौ जायो। आरोबाव सोंनायावहाय गनसा नांगौ, रासो नांगौ, सेवारि नांगौ। बौदांगि नांगौ आरो गुबुन गुबुन। आरोबाव दाग्रायावहाय जोंहा ओ साल खुन्थानिफ्राय जागायनानै बेबादिनो थाक थायो जायखौ दंफांजों बानायनाय जायो मा- थायो जायखौ दंफांजों बानायो बेबायदिनो जोंहा गराइ होननाय थायो दंफांजों मानायो बेखौबो। आरो बेबायदिनो गरखा थायो औवाजों बानायनाय। बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माने ओ बेबायदि मुवा बेसादफोरखौहाय बाहायनाय जायो आरो औवानि आरो दंफांनि जि दानाय समावहाय आरोबाव औ
सानद्राखौ मुस्रा
होनोमोन नामा ना? मुस्रा मुस्रा औ मुस्रा ना माबा मोनसे होनोमोन ना?
औ औ औ बे खुन्दुं थुननायखौ। मुस्रा होननानै बुंनाय जायो आरो जिहेथु जों जिखौ सोंसिगोनबा जिहेथु खुन्दुंखौ गिदिर गिदिर ओ एसे लावदुम लावदुम थुननाय जायोना। बेखौहाय जोङो मुस्रा होनो। आरो जिहेथु बै दानाय समावहाय जोङो ओ जथरजों बा जेेनथेरजों जे ओ जोङो मोनसे बबिनाव सायोना बे बे बबिेनाव सानाय आरो बेहा ओ जि दानाय समनियाहाय। ओमफफ्राय बि बबिनाव सानाय आरो मुस्रायाव सानाय। बेवहाय गोबां फाराग थायो। मानो होननानै बुङोबा ओ जिहेथु मुस्रायाव सायोब्ला सासे उन्दै गथ'सा बांद्राय रोंजोबै मानसियाबो सा बेखौहाय थुननो रोंगोन ना रोङा? थुननो हागोन माने बेवहाय जिहेथु माने ओ खुन्दुंखौ हमनानै थुननाय समावहाय जिखिनि जायगायाव माने गोजौ गाहाय खालामनानै खुन्दुंखौ गुथुनोबानो बेवहाय जायो आरो जि सोंनायनिया ओ नाथाय जेब्लानाखि माने जि दागोन बबिनाव सागोन बे खुन्दुंखौ सिगांनि बाददि बेबायदिि खिन्थु गोजौ गाहाय खालामनानै थुनोबा बेयो जानाय नङा। मानो होननानै बुङोबा ओ बै जि दानाय समावहाय बियो उनफारसेनिफ्रायसो स्लदस स्लथ गलांबाय थानो नांगोन नालाय बिनि थाखायनो बबिनावहाय खर' फारसेनिफ्राय एसे लावदुम सा साबोनानै बे जखायैनो उनफारसेथिं लासै साख्लायबोनाय जायो आरो बिजौथिंजाय। अब्लाना माने दानाय समावहाय ओ उनफारसे साइडनिफ्राय बे खुन्दुआ गेवलांबाय थासिगोन आरो। नङाब्ला माने औ जला जला जला औ। नङाब्ला माने जुदि बेबायाददि खालामाब्ला दानो बिजौआव सालाय दानो खर'आव सालाय बिदि खालामोब्ला खुन्दुङा जलांबाय थानो हागौ आरोना ओ बेबायदि आरोबाव जोंहाथ' जि दानायाथ' गोबां रोखोमनि जि दायो। ओ जोङो दख ख'ना, गामिफ्राव दख'ना दायो, गामसा दायो, सिमा जि दायो। बेबायदिनो आरो गोबां गुबुन गुबुन दायो आरोना बेनि गेजेरावनो माखासेखौ जोङो माइदि गोनां दायो माखासेखौ माइदि गैयै दायो बेबायदि। खायफाखौ खलसुथा खुन्दुं जाय गोरा जायो एसे बेफोरजोंबो गामसाफोर खौ हाय दानाय जायो। आरोथ' आगर-आखायनि बाथ्रायावहाय ओ बांद्राय हाबनो साना खिसै मानो होननानै बुङोबा जोङो माने बांद्राय बेफोरबायदि आगर-आखाय दानाय बेबायदि गोबां नुनो मोननाय जायाखिसै एसे एनैखौ नुदों ओ माने गामिथारावहाय गावनि मेगनजों नुथारनाय होननानै बुङोब्ला ओ एसे एनैखौल' नुनो मोननाय जाहैबाय। ओ नाथाय गोबाङै माने बिदि आगर आखाय लानानै दानाय बेफोरखौ नुनाय जायाखिसै। ओ जिहेथु खो खोनाबाय खिन्थु खोनादों जिफोरखौ नुदों नुनाया आगरफोरखौहाय जिहेतु बैग्रि बिबार आगर, हाजो आगर बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आगरफोरखौ नुनाया नुबाय नाथाय बेबायदि दाथारनायखौ मेगनजों नुनो मोननाय जायाखिसै आरो। दा नोंथांखौ बेनि सायावहाय माने नोंसिनि ओनसोलनिखौ आं मिथिनो लुगैयो आरो।
औ औ जागोन नोंथां बिदि जि दानाय होनोब्लाथ' जेनेबा नोंथाङा माखासे जिहेथु नांगौ बेफोरखौ बुंखाजोबबाय नङा होनबा?
उम
जिहेथु जोंना साल खुन्था होनोबा जों मइेनलि बानायो सोरबाया सोरबाया बाथामनि माने बानायनानै लायो जिहेतु रेडिमेड रेडिमेडबो थायो आरो साल खुन्था होनोबा जिहेतु रेडिमेड बा माने सोरबाया फैसा थाखा जुदि दङब्ला एसे माने आथिखालनि समाथ' समावथ' माने बेफोरबायदि रेडिमेड बानायनायाबो माने इजिसै आरो
उम
माने आथिखालनि मानसिफोरनि थाखाय आरो आथिखालावथ' नोङो सिगांनि समफ्रावथ' बेफोरबायदि बाथामनिफोर बानायनाय होनोब्ला एसे दामि माबा फैसा-थाख एसे नांगौ जायोमोन। नङा होमबा? जोंना गामियाव मा खालामोमोन ओ जिहेथु जोंना ओ गय दंफाङा जेब्ला जोंना थायखांनानै खांखिला जायो बा गय दंफां थायै बा बार बारहुंखाफोरजों गोलैनाय बायनाय गय दंफां बेफोरखौसो बानायो नङा होमबा?
औ अ
गय दंफांफोरखौ जेब्ला बायो अब्ला जों बेफोरखौहाय माने हानानैहाय जेब्ला गय दंफाङा गोरान गोरा दंना गैया बेखौ नायनानैहाय जों साल खुन्था बानायनाय जायो जिहेथु माने जि दानायावथ' गोबां माने फिसा फिसौनिफ्राय लानानै माखासे गोबां बुस थु नांगौ जायो जि दाग्रा न'खरावहाय आरो जोगां सिगां जोंना आइयाबो दायोमोन नालाय
औ
जिथु गामसा दाबोनाय नुबोदों आङो।
उम
माखासे माखु साखु माने गोबां माखु आरो जेरै मुस्रा बेफोरबायदि गन सा ओ माहोनो रासि रासियाथ' नोङो जेनेबा जि हिसाबै जि नङा होमबा
औ अ
रासियाबो बेलेग बेलेग रोखोमनि जेनेबा ओ गुबुं गेसें जेनेबा जिया रोजा दायोबा गुबुंनांगोन बा गेसें दायोबा माने गेसें रासि होयो। बेफोरबायदि माने आरो गामसानि रासिया एसे बेलेग बा दखनानि रासिया बेलेग बेफोरबायदि ओ गरखाफोरखौ बो जों मा औवाखौनो बानायनाय जायो नङा होमबा
नंगौ नंगौ नंगौ
औवाफोरखौ जों बानायो सोरबाया बाथामनिखौबो बानायो।
औ
माने जाय जिखौ बानायनो हायो माने बेखौ बानायनो बानायनानै लायो आरो जाय जि दाग्रा जिहेथु आरो माइज्लि गोनां। जिहेथु मायदि गोनां होनोब्ला जोंना ओ माइज्लिनि दानायफ्रा एसे खस्थ' आं नुबोनाय मथे जिहेथु माने ओंखाम गेफे संलायलायनानैहाय माने सोमनाय आरो जनायफ्राबो बांसिन जायो नामा? बे माबाया ओ ओ माइजिनि दानायाहाय जिहेथु ओ बे ओंखाम गोरलैखौ एसे फोननानै होयो नालाय
औ
हानायावहाय माबायावहाय बे मा होनो जिहेथु फानोना ओ सोंनो थाखाय बेयाव फोनो खोमाना बेखौहाय फुन्दुं खुन्दुंखौनो खबसेनो सोमो खोमा ना
माबायाव फुनो नोंथां ओ जिहेथु माइदि माय जोंनिथिं माइदि होनाय होनना बुङो बेखौ ओरैबायदि खालामो बेखौ माने खुन्दुंखौहाय बाजारनिफ्राय बा हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोबाय। बेनि उनावहाय गिबियावनो बेखौ खुन्दुङा बे बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाया एसे गुवार गुवारै राउन्ड राउन गल जायो नालाय बेखौ गिबियाव सोरखि गिदिराव सोग्रोयो सोरखि गिदिराव सोनानै जोंहा मोनसे जथर जेन्थेर नङा आरोना दाङा नाथा होननाय दङ। नाङा नाथायाव बेखौहाय मोजाङै सानानै लाग्रोयो आरोना। ओमफ्राय सानानै लानानै खनसे साखांनायनि उनावहाय बेखौ बै ओंखाम गेफे संनायखौ बेयाव फुननानै नाग्लिनाय जायो आरो ओमफ्राय नाग्लिखांनायनि उनाव बेखौ दान्दायाव मोजाङै फोरानस्रयो सेबस्रोनानै बेनि उनाव रानखांबा बेखौहाय बे दहाय सोंनो होननाय बे मुस्रा सानायनि खोथा रायजलायनाया नोंथां गिदिर गिदिरा बेखौ सानाय जायो आरो औ
ओमफ्राय दा माने सानाय आरो सानायनि दङ नङा होमबा माने माखासे गोबां बा सानायनि गामसाफोरा माने गाननोबो मोजां जायो नङा होमबा जिहेथु गुरै जायो जेरै ओ माने थाइलेण्डनि थाइलेण्डनि मा होनोखौ खुन्दुं जिहेथु गामसा बेजों आरो बे सानायनि दुरुंनि गामसाजों माने गोबां दिडिफारेन्सखौ आं नुबोदों आरो गानबोनानै आइ दानायखौ मोननानै आरो जेनबा जोंना जोंनिया दायोमोन हिसाबैहाय जितु सानैनि गाम साफ्रा माने गुरै दा नै गोज्लां बोथोरावहाय मा होनो बे थाइलेण्डनि जि जिथु माने गोदो खुन्दुआ ओ गोरा गोरा
औ
जिहेथु माने माबायोब्ला मा जायो जोंना दुब्लियाव था गाननानैहाय बे हाब्रु नाङोब्ला जेब्ला हाब्रुवा रानथाबो माने गोरा गोरा जालायलायो आरो माने
उम
थानायफ्रा माने नर्मेल जायो गान्दबो मोजां जायो जेतु जि दाबोनाय होनोब्ला आथिखालावथ' खमायलांबाय जिहेथु माखासे बुस्थु जनत्र फोर खौबो नुनो थांलिया नङा होमबा दाबो जेनेबा मा माखासे ओ अयभिंफोराव दानायखौ नुसै बा न'खर गामि बेवहाय सोरबा सोरबाया साफा सानैया गामसाफोर दायो दख'नाफोर दानाया एसे माने बांसिनानो खमायलांबाय
नंगौ
नङा होमबा औ
नंगौ नंगौ
उ
दा नोंथां बिदिब्ला जोंना औ औ औ अब्ला दोनथ'नोसै ना नोंथां दे